नोंथां।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां। गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय नोंथां।
औ नों गोजोनथों नोंथां। नोंथांसिमबो बे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां। आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों आं नोंथांजों जोंनि ओनसोलाव बा खाथि खालायाव माबायदियै गोदोनिफ्रायनो आबाद फोरखौ मावबोनाय जादोंमोन बेनि सायाव दान्दिसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नों थां। नोंथाङा आंजों लोगोसे दान्दिसे सम होफानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां। जोंनि खाथि खालायाव बा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि ओ न'खरफोराव गोदोनिफ्रायनो जोङो माबायदियै आबादफोरखौ मावबोदोंमोन होननानै बुङोब्ला गोदोनि मुगायाव नोंथां जोंनि ओनसोलाव ओ बांसिनानो जोङो मोसौजों लोगोसे नांगोलजों एवनानै जोङो बायदि रोखोमनि आबादफोर मावबोदोंमोन जेरै औ नोंथां जेरै जोङो फाथो आबाद, माइ आबाद बिदिनो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंनि आबादफोर बेफोरखौ जोङो मावबोनाय जादोंमोन आरो नोंथां ओ जोङो माइ आबाद खौ माबोरै मावो होननानै बुङोब्ला गोदोनि समाव जोङो ओ गिबियावनो न'आवनो थिनानै दोननाय नङाब्लाबो बाजारनिफ्राय लाबो नानै ओ जोङो माइ जोलैखौ ओ सान स्नि नङाब्लाबो सप्तानैसो जोङो दैयाव सोमानै बेखौ जोङो ओ फोथाराव दब्लायसेसो हालेवग्रोनानै जों बेखौ ओ फोनानै लानाय जायो आरो नोंथां बेखौ जोङो खोथिया बुंनाय जायो बे खौ बिनि उनाव जोङो मोसौजों ओ हाखौ खाराय थांनायनि उनाव सामार होखांनायनि उनाव हाया जुदि मोनोब्ला नोंथां बेखौ जोङो फुनानै उनाव गायफिननाय जायो आरो बेबादिनो जोङो माइ हाय जादोंमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव नोंथां बे गोनोखो मुगायाव ओ जोङो नांगोलनि सोलायै जोङो पावार ट्रेक्टर बिदिनो ट्रेक्टर गिदिर बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो
खौ बाहायोब्ला जोङो खम समावनो गोबां बिगा हाफोरखौ जोङो ओ हालेवनो हायो आरो नोंथां औ नोंथां बेबा दिनो जोङो ओ माइ गायनायाव जोङो आथिखाल मुगायाव हासार बेफोरबायदिनो ओ एम्फौ फोथैग्रा मुलि बायदिबो जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथां औ जोङो बायदि रोखोमनि जोङो ओ आबादफोरावबो बेफोरबादिनो ओ गोनोखोआरि हासार आरो बेबादिनो जिबियारि हासार बायदिफोरखौबो आथिखालाव बाहायनाय नुनो मोनो आरो बिदिनो रायसा रा साइनिक मुलि औ नोंथां भिटामिन बायदिफोरखौबो होनाय जोङो नुनो मोनो नोंथां। बिदिब्ला नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो माबोरै आबादफोरखौ औ मावबोनाय जादोंमोन बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन अब्ला नोंना नोंथां अब्ला नोंथां आं फोरमायनो आखायावखौ लानोसै नोंथां
औ नोंथां
औ नों नोंथाङा दहाय बुंलायलांनाय बायदिनो जोंहा गोदो जि बे आथिखाल मुगानि जि जायखौ जोङो टेकनिकेल मुगाबो बुङो आरो नोंथां
औ औ
बिदिडि जोंहा आगोलनि दिनाव जोंहा एबा गोदोनि दिनाव जोंहा बिबदि आदब खायदा गैयामोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बेनि थाखायनो जोंहा जि जोंहा माइ आबादानो ओ जि गुबुन गुबुन आबादानो जा आरोना नोंथां, औ बेयाव जोंहा ओ मोसौजों एबा मोसौजों नांगोलजों नोंथाङानो बुंनाय बायदि जोंहा हालेवनाय जाया नोंथां औ आरो बिनि अनगाबो जोंहा गोबांखौबो नुबोदों जे जे फिसा फिसा हा एबा न' खाथिनि एबा साखाथिनि जे दखरसे हाफोर खौ जोङो गोबांखौनो खदाल बायदिजोंबो जों जावग्लिनानै गायनाय नुबोदों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिब्दिनो जोंहा दा हैसो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंहा माइ आबादखौ जाहा मावनाय जायो होनदोंमोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंहा मोखौजों हालेवनो थाखाय जायहा जे गोबां दब्लाय एबा गोबां बिगा हा दङ' बिथांमोना मोसौजों हालेवनाय समाव एबा नांगोलजों हालेवनाय समाव बैसागो दाननिफ्रायनो हाखौ बिथांमोना ओ खाराय बोनाय जायोमोन आरो ना नोंथां मानो होनबा बेयाव जोंहा मोसौजों हालेवनो जोंहा गोबाव एबा जोबोद गोबाव सम नांगौ नालाय नोंथां
औ नोंथां औ।
औ मानो होनबा जोंहा मोसौआबो मोनसे जिबि नालाय बेनिखायनो बे बि मोसौखौ जोंहा खोब खमैब्लाबो नै घन्था एबा थाम घन्थासोआ लासैल'सो हालौवनाय जायोमोन आरोना नोंथां।
औ औ
औ बिदिनो जोंहा मोसौजों हालौवै हालेवै दा जोंहा गोबां माइ आबाद गायबोदों आरो गोदोनि दिनाव जोंहा बिब्दि रासायनारि मुलि एबा बायदि हासार भिटामिन बायदि गैयामोन आरोना नोंथां अब्लाबो अब्ला औ अब्लाबो जोंहा जि जिब जुनारनिफ्राय मोननाय जि खि जायखौ जोङो गोबोर हासार बायदि खानस्रि हासार बायदि बुङो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेफोर बेफोरखौ होनाय जायोमोन आरो नोंथां। जायनि जाउनावबो माइफोरा जोबोद मोजां जायोमोन आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ नाथाय आथिखाल मुगायाव बे जोंहा सि सोलिबोबाय थानाय जे जोंहा जोंहा ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय जायो नालाय नोंथां
औ औ
औ जायनि जाहोनाव जोंहा जे हाखौ हासार खालामनो थानाय जि जिब जिबि जेरै खान्स्रि एबा गुबुन बायदि बिबायदि फिसा फिसा जिबसा बेफोरो फोथैनो एबा जोबलांनो हमबाय आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोथां।
औ आरो बिब्दिनो जोंहा जे आबादखौ नांगौ समनि एबा इ जि समाव जोंहा जि ओ बिफां एबा लाइफाङा देरगोन एबा फिथाइ थायगोन बिनि इसे सिगां एबा जायखौ जों एदभान्सबो बुङो आरो ना माने
औ औ
बेयावनो गोख्रों देरहोग्रोनाय बायदि रासायनारि मुलिबो बाहायनाय गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां औ जायनि जाहोनावबो जोंहा हायाबोबां गोबां खहा जायो जेरै जोंहा हाया रान रानस्राव आरो जिब गैयि जानो हमो आरोना नोंथां
औ औ
औ औ बिब्दिनो जोंहा जे दानि आथिखाल मुगायाव जोंहा मोसौजों हालेवनायखौथ' खम नुनोनो थांला होनजायो आरो थां गोबानो ट्रेरक्टर बाय ट्रेक्टर बायदिजों हालनाय जायो बेबायदि बिदिनो आंनि बायदिब्ला जों गोदो जि मोसौजों एबा नांगोलजों हालेवनाय हाय हाया जे दानि आथिखाल मुगानि ट्रेक्टरजों हालौवनाय जि हा एबा मोननाय हा बेनि बिनिख्रुइ नांग आगोल एबा मोसौजों हालेवनो हाया साबसिन जायोमोना होनना आंनि बायदिब्ला आं सानो आरोोना
औ औ औ मानो होनब्ला बेयाव जोंहा नांगोलजों जे जोंहा बैसागो दाननिफ्रायनो हालेवबोनाय जायो नालाय नोंथां बेयाव जोंहा जि हाग्रा बेफोरो माने मोजाङैनो पेसेवना थांनाय जायो आरो ना नोंथां आरो जोंहा नांगोलजोंथ' एरखुनाय रखम जाखायो नालाय नोंथां
औ नंगौदां
बेनिखायनो बेउ हायाबो मोजां जायो आरो जोंहा बेयाव थाबायनाय जेरै मोसौआबो थाबायफानायनि जाउनाव हाग्राफोरा एबा हायाबो गाबबनानै मोननाय जायो नाथाय दानि आ आथिखाल मुगायाव जोंहा ट्रेक्टरनि जुग नालाय एबा ट्रेक्टरजों हालौनाय जुग नालाय
औ दां
खायफाया बिब्दिनो आथुरै हालेवनानै एबा हाथ थुरै हालेवनानै गोबां हाग्राफोर एबा जि जोंहा लाइफां फिसाफोर दं बेफोरो जे जोंहा फिसेवनो गोब्राब जायो न थां
औ औ
औ गोब्राब जानायनि जाहोनाव जोंहा जेरै रासायनारि जेरै हाग्रा थैनाय मुलि बायदि गोबां सारनानैसो जोंहा माइखौ आबाद माइ आबादखौ मावनाय जा मावनाय नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
औ बेनि जाउोनाव जोंहा जि दुब्लियाव जानाय जि जोंहा जिे जानो जायो जायखौ जों ना बुङो आरो नोंथां बेफोरबो ट्रेक ट्रेक्टर आरो रासायनारि मुलि बायदि मोनजानाय बा ट्रेक्टरजों ज बिसोरनि हालेवजानाय जे फाल बेजों बुस्रोजानानै थैययो थैयै थैयै बिसोरनि अनजिमायाबो गोबां खम जानो हमबाय आरो ना नोंथां
औ
बिदिनो आरो नोंथाङा जोंहा आबादनि बेलायाव जेनेबा मैगं आबादनि बेलायावबो गोदोनि सुबुंफोरा जोंहा हासार बाहायनो थाखाय जोंहा गोबोर हासार बायदि बाहायोमोन नालाय नोंथां आरो जों आ मोसौजोंसो हालेवगौमोन नाथाय दानि आथिखाल मुगायाव जोंहा ट्रेक्टरजोंनो हालौनानै जोंहा सानसेयाव ट्रेक्टरजों गोबां बिगा हा हालेवनो हायो नालाय नोंथां
औ नोंथां औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
बेनिखायनो बिनिखायनो जोंहा जे मोसौ हालेवनाय हालेवनाय बेखौबो जोंहा ओ गोबाङानो फ्राय गारजोब्बायानो होनजायो आरो नोंथां औ आरो जों दानि आथिखाल मुगायाव खायफाया मोसौ हालखौ एवनोबो रोङाबो जानो हागौ नोंथां आरो खायफाया जोबोद बायो माने मानो होनब्ला बेखौ जोंहा खायफाया गोबां खस्थ' होननानै सानना लानो हमबाय आरोना नोंथां जिहेतु जोंहा ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय
औ औ
जायनि समाव जोंहा खम समावनो जोंहा गोबां हा हालेवनानै जोंहा आबाद मावनो हानाय जायो आरो नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
बिब्दिनो जोंहा मैगं आबादावबो दानि आथिखालाव जोंहा रासायनारि मुलि जेरै भिटामिन बायदि गोबां हासारफोर होनानै जोंहा मैगं आबादफोरखौबो नांगौ समनि सिगांनो मोजाङै फेदेरग्रोनानै जोंहा गोबां फिथाइ एबा बायदि आबादखौ जोंहा फेदेरग्रोयो आरो नोंथां
औ औ
औ जायनि जाहोनाव बेफोरनि जि थावनाय एबा जायखौ जोङो गोथाव मोननाय होनो ना नोंथां औ बेफोरनि गोबाङानो गाज्रि जानो हमबाय आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ भिटामिनफोराबो खमायबाय नोंथां औ औ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जाना फैबायमोन नोंथां औ नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे अब्लाना नोंथां आंबो जोबोद गोजोन्नाय थागोन नोंथांसिम
औ नोंथां नोंथांजों आंबो जोबोर गोजोनाय मोनबाय नोंथां
औ औ गोजोन्थों अब्लाना नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों